औ औ औ खोनादों नोंथां?
औ दा नोंथांजों फ्रिब्ला आं माने। मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननानै माने नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना।
औ औ।
औ रायलायनो हागोना नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन थारैनो हागोन।
दा टपिकआ जाहैबाय माने दा जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय माने जों माखासे ओंख्रिखौ संनानै जायो नङा होमबा जोङो।
माने जोंङो ओंखामजों लोगोसे जोंङो ओंख्रि जायो दा बे ओंख्रि जानायाव जोंहा माबायदिहाय जेनेबा माबोरै माबोरै मा मा ओंख्रिखौहाय जोंङो मा मा बोथोराव जानाय जायो। बा जों मा बायदि संनानै जायो। बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा।
ओ हागोन नोंथां। जोंथ' दायो बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल हिसाबै आङो बुंनोसै आरोना बेनि बागै। जोंनि बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल हिसाबै जोङो मा अनलाजों दाउजों आरो। बिनोख सबाइजों दाउजोंबो जायो आरो ना सबाइजों साम'जों आरो नार्जिजों अमाजों। आंङो बुंग्रोनायसै आरोना अनलाजों दाउजों जों माबायदि संङो अनला होननानै बुंङोबाथ' थ' जोंङो माइरंनिफ्राय मोननाय माने बियो मोनसे ओ बेखौनो मा अनला होननानै अनला खारै होननानै जों माबाखौ बानायनाय जायो आरोना जुदि अनलाखौ जोंङो संनायनि आगोलाव एबा दाउजों संनायनि आगोलाव जोंङो मा खालामो अनलाखौहाय सिगां माइरंङाखौ जोंङो सोमनानै लाग्रोयो जायोना मोजांङै सुनानैहाय जेब्ला सोमनानै लायो बिनि उनाव जेब्ला एसे गुरै जायो अब्ला बेखौहाय ग्रेन्डार मेसिन नंङाबा आखाइजों मेगह थुरसिसेयाव। देनानै एबा उवालाव देनानैहाय बेखौहाय गुन्द्रि हिसाबैखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बिनि आगोलाव दाउ दाउ गइजों मोजांङै सुनानै बेवहाय संनो थाखाय सिगां अर नांगोन अरनि सायाव जोंङो साराय नांगोन। सारनि उनाव जोंङो मस्ला मस्लिजों लोगोसे सामब्राम बानलु थाव बेफोरखौ थाव होगोखांनायनि उनाव सामब्राम बानलु बेफोरखौ होनानै जोंङो मा सालदै होनानै माने बेखौ सिगां एवनाय जागोन आरोना। बेनि उनावहाय ओ दाउआ होयो उफ्र्रामग्रो मोजांङै जेब्लाायि मोजां होयो। हग्रो आरो दाउनि दैयाखौ एसे खारहोखांनायनि उनाव जेब्ला सामब्राम गुफुर बायदिसिनाखौ होजोबो आरोना। बेनि उनावहाय ओ जेब्ला एसे माबा गोजा जा लरें जायो, अब्ला बेयावहाय बे देनानै दोननाय अनला खारैखौ माने माइरं गुन्दैखौहाय एसे दै लगायनानै बेखौहाय एसे एवनाय जायो आरोना एवखांनायनि उनाव बेयाव दै होयो। बिनि उनावहाय जेब्ला गोथौ खावनायजों लोगोसे बियो एसे ओ लाथा लाथा जायो अब्ला बेखौ जानाया जायो आरोना
औ।
आरो बेजों लोगोसे जुदि नारजि ओंख्रि संङोब्ला
औ।
नारजियाखौ जोंङो ओ फाथोनिफ्राय मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां। फाथोखौथ' दायो बियो ओ नैबे आगषट सेप्तेम्बरफ्राव जोंङो दानसिगोन आरोना। दाननायनि उनाव जेब्ला बेखौहायओ बिनि बिलाइआवथ' जेब्ला गोरा जायो नङा होमबा। गोखा गोदै बेखौ सायख'नानै आलदा आलदा खाना लाबोनानै बेखौ सान्दुङाव फोराननानै लोंगोरो आरोना। जेब्ला रानो अब्ला बेखौहाय मा दैयाव सोमना दोननानै बेखौ सायनाय जायो आरोना। जेब्ला सायगोन अब्ला जाय ओंख्रि एबा बेदरजों संगोन बे बेदराखौ जोंङो ला बोनानै अमा मेजेमखौ लाबोनानै बांसिनाथ' नारजिखौ अमा मेजेमजों जानाय जायो नंङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ अमा मेजेमखौ लाबोनानै मोजांङै सुयो आरोना आरो बेजों लोगोसे ओ जाखिनि ओंख्रि बे नारजिखौ मोजांङै सायनानै एखौहाय ओ एवनो थाखाय सिगां जोंङो बेदरावखौ एवना लाग्रोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। बेदराखौ मोजां एवनानै जेरै दाउाखौ एवनानै लादों बे थिग बे बायदिनो एवना लानानै बेखौ साइडआव दोन्थ'हरो आरोना। बेनि उनावहाय द बे नारजिखौहाय मोजाङै एवो आरोना मोजाङै एवनानै जेब्ला दै होगोन अब्ला बेयावहाय खारैबो होनाय जायो खारै होनानै नोंथाङा मिथिखागौ बेखौहाय सोरबा सोरबा बिदिनो नारेंखलनिफ्राय बानायनाय जायो नारेंखल बे फिथाइनि बिगुरनिफ्राय बानायनाय जायो आरो ना
औ औ
बेफोरबायदि मोजां बानायखांनायनायनि उनाव बेखौहाय सरो दैजोंहाय जेब्ला दैजों सहरनानै बेखौहाय माने एसे ओ मा होनांगौ बेखौ लाव लाव खालामनो थाखाय बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरोना। लिमोनला खालामनो थाखाय थिग बे बायदिनो मोजांनो बेखौ नाग्लिखांनायनि उनावहाय एबा गिलिहोखांनायनि उनाव बेदराखौ होनायखौ जों नुनो मोनो। जेब्ला बेदरखौ होगोन अब्ला बे बेखौ मोजाङै फोमोनखांनायनि उनाव बेखौ जानायखौ जों मोजां मोनो आरोना आरो नारजिबो ओंख्रियाव बयबो जाखायो नङा होनबा नोंथां आरो गोथावबो जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जुदि साम'जों सबायजों साम'जों अनलाजोंबो जानाय जायो साम'जों सबायजों जानाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ साम'खौथ' जोङो संनायनि आगोलाव जोङो साम'खौ नागिरनांगौ जायो बबे लैथोआव मोनगोन एबा बबे दैसायाव लोंगोन बेखौ मोजाङै नागिर हैखांनायनि उनाव एबा खनना लाबोखांनायनि उनाव बेखौ दैयाव सोमना दोनगोन आरोना जाहाथे बे साम'आ खिगारदों आरो जाय सबायखौ संगोन जोङो बे सबायखौ लाबोनानै मोजाङै माने बेखौ सुनानैहाय बेखौहाय ओ बेखौ गथा गथाय संनाय जाया आरोना बेखौ सिगां एसे
औ औ
दिनानै एसे बोखावगोरो आरो ना बेखौहाय जेरैहाय जेरै अनलाखौ बुखावदोंमोन बेफोरबायदि बुखावनाय जायो थिग बेबायदिनो बे सबायखौ संनो थाखाय जोङो बिनि संनायनि आगोलाव जोङो साम'खौ मोजाङै माने सुनायनि उनावहाय माने बेखौ सिगां सायग्रो आरोना बेनि मेगन दखनाखौ गारग्रो आरो बिनि उनावहाय बिनि लानजायखौ गारनानै मोजाङै सुनानै बेखौहाय लाबोखांनायनि उनाव जेब्ला बेखौ एवफ्रामना दोनगोन आरोना आरो बिनि उनाव सबायखौ संनायखौ जों नुनो मोनो सबायखौ मोजाङै सं संखांनायनि उनाव बे साम'खौ होलायनायहाय थिग बेबायदिनो फोमोनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो फोमोनखांनायनि उनावहाय बेखौ जानो थाखाय गोथाव मोनो आरोना आरो बेखौ ज्रोम बानलु गोसा होनानै जानो थाखाय बयबो मोजां मोनो नङा होनबा नोंथां ओ बे थिबायदिनो संना जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो नोंथाङा नैबे औवाजों आरो अनलाजों संनायखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा जों औवा मेवाइ जायखौ जोङो औवानिफ्राय खिलिजेननाय खौ जों माबोरै लाबोनानै सङो बेनि बागै फंनैसो होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां दा जोङो ओ औवा मेवाइजों आरो अनलाजों संनाय दा बेफोरनि सायाव आङो एसे फोरमायनोसै नोंथां
लांदां
दा जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो माने अनलाखौ गिबियावहाय जोङो बिदिनो उननानै लाग्रोनाय जायो माने जोङो गुन्दै बायदि महरावै जों खालामनानै लानाय जायो आरो माने जोङो बेखौहाय माने जोङो गोदोनि समावथ' माने जोङो गाहेन बा जोङो उवाल बा गाहेनजों जों देनाय जायोमोन आरो एबा जों दिंखिफोराव देनानै लानाय जायोमोन आरो दानि समावथ' माने जोंहा बिदिनो ग्राइडार मेसिन बायदिफोरावहाय जोङो उननानै लायो जिहेथु बियो माने मोजाङै गेब्लेयो दा बिनि उनावहाय जोङो माने बेन अनलाखौहाय जों बिदियाव उनखांनायनि उनावहाय जोङो माने मेवाइखौ जोङो हानानै लाग्रोयो आरो जोङो माने बे औवाखौ औवा मेवाइखाय जोङो औवानि माने गोरलै खिलिनाय बिथ' बेखौ जों दानानै लाबोनाय जायो जोङो बांसिन माने औवा बुरखानिखौ जानाय जायो आरो जों बे बेफोरावबो मोननाय जायो
औ
दाथ' माने जोङो हाजोआवथ' जोङो आजिखालि थांनो मोनला नालाय दा जोङो माने न'नि औवाफोरनिफ्रायनो जोङो बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो दा जोङो बेखौ दानना लाबोनानै मोजाङै सायनानै लायो जिहेथु बिनि बै हानि मैलाफोरखौ जोङो गारनानै लायो दा बिनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै फिसा फिसायै हानानै लानाय जायो दा बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय मेवाइ मेवाइखौहाय माबाजोंहाय एसे एवदबनानै लानाय जायो आरो जोङो बे हाय संख्रि बानलु बिदिनो होनानै जोङो गिबियावहाय एवनानै लाग्रोनाय जायो खारै एसे होनानै रुनानै दा बेनि उनावहाय जोङो अनलाखौहाय दै होनानै जोङो ओ गोदौ होनानै दोनो आरो बिदिनो ग्लब ग्लब गोदौवो जेब्ला जोङो अब्ला जोङो बै एवखानाय मेवाइखौ जोङो बेवहाय होसननानै होनाय जायो आरो। दा बेफोरबायदिनो जोङो अनला आरो मेवाइखौ जोङो संनाय जायो आरो बिदिनो जोंहा खारैखौथ' गोनांखाथार जोंहा खारै नङाबाथ' जोंहा अनला ओंख्रि जाया। दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो माने खारैखौ बिदिनो ओ नालेंखलनि बिगुरनिफ्राय बानायनाय जायो आरो बिनि अनगायै जोंहा आरो मोनसे दंबावो थालिर थालिर ओ मादाखौबो जोंहा थालिर आथियानि मादाखौबो जोंहा ओ दानख'ना लाबोनानै बेखौ मोजाङै फोराननानै बेखौहाय जोङो खारै बानायनाय खौबो जों नुनो मोनो माने बुंनो थाङोब्ला माने थालिरनि खारै बानायनाया साबसिन होननानै जों मिथिनो मोनो आरो। मानो होनोब्ला बिनि ओ माबानाया गो मा होनो बेखौ ओ गोबाबसिन जायो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो। दा बिनि उनावहाय जोङो फोरमायनोसै जेनेबा बर'निनो जेनेबा मुंदांखा मोनसे ओ बाथोन जिहेथु जोङो नाफाम बाथोन होननानै बुङो दा बेखौ आङो फोरमायनोसै। जेनेबा बेखौहाय माबायदि बानायनाय जायो। दा बे नाफाम बाथोनखौहाय जोङो गिबियाव बानायनो थाखाय जोंहा माखासे नानि गोनांथि जायो आरो। बेयो माने नाजोंसो जायो आरो ना बेखौ माने जोङो फेसेवनानैसो जोङो नाफाम बानायनाय जायो दा जोङो बे नाफ फोरखौ जोङो बबेनिफ्राय लानानै ओ लायो होमबा जोङो बेखौहाय जोङो बिलो बा दैमा दैसाफोरनिफ्राय जोङो हमनानै लाबोनाय जायो जों बेखौहाय माने फिसा फिसा जेनेबा बिदिनो ना फिथिख्रि बेफोरबायदिनो माखासे ना थिंगोना बेफोरबायदि माखासे नाफोरखौ जोङो नाफाम बानायनाय जायो मानो होनोब्ला बे ना फामा माने ना फिसा फिसा माखासे बेफोरजोंसो ओ बांसिन बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। दा बेबायदिनो जोङो ओ नाखौहाय जोङो न'आव लाबोनानै मोजाङै सायनानै बिनि खिफोरखौ जोङो मोजाङै गारनानै बा आयसाफोरखौ मोजाङै गारजोबनानै जोङो बेखौहाय सान्दुंआव मोजाङै फोराननानै लायो बा जोङो अरफोरावबो होदोमनायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोबा अराव होयोब्ला माने ओ मोजाङै मोदोमनायखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो।
नंगौ नंगौ।
बिदि खालामनानै जोङो जेब्ला बे नाया गोरानै जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जोङो गाहेन बा बिदिनो उवालाव जोङो देनानै लानायखौ खौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेयाव जोंहा माखासे ओ बिदिनो लाइफां आरिनि जोङो माबाफोर होयो। जेनेबा बेन्दों-बेनला हारिनि बिदिनो जोङो थास' ओ दुदालिप दा बिदिनो माखासे दंफां राखेब बिदिबायदि गोबां माखासे मैगंफोर होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। दा बिदि खालामखांनायनि मोजाङै देग्लिखांनायनि उनावहाय दोखो दोखो गेब्लेयोबा जोङो बेखौहाय औवानि हासुं दाननानैहाय जोङो माने बेवहाय सोनानै दोनो आरो। दा बेखौ सोनानै दोन बेखौ सोनानै जोङो ओ बिदिनो थालिर लाइ दाननानै बेखौहाय मोजाङै माथेयो आरो। बे मोजाङै माथेनायनि उनावहाय जों माने बेखौहाय प्लास्टिकफोरजोंहाय मोजाङै बार हाबा बार हाबैनि माने जोङो मोजाङै खाथेनानै दोनो जिहेथु बेयाव बार हाबा। आरो बियो माने नाफाम बानायनाया जोंहा गाज्रि जाया आरो। मानो होनोब्ला बे जेसेबां माने ओ खाथबनानै दोनो एसेबां मोजां माने जिहेथु बेयो थाब सेवगोन दा माने जोंहा सेवाबा माने नाफामा जाया आरो दा जोङो बेखौहाय बिदिनो मास मोनसे मोननैसोनि उनावहाय जोङो जानो मोननायखौ मोनो आरो दा बेबायदिनो जोङो नाफामखौहाय सङोब्ला माने जोङो आरोबाव मोजाङै संनानै जाफिननांगौ आरो जिहेथु जोङो बेवहाय बिदिनो थाव सेरनानै जोङो सामब्राम बानलु मोजाङै देनानै होनानै जोङो बेखौहाय दै होफिननानै जोङो संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो जोङो नारजि बेखौहाय जोङो नारजिफोरजोंबो बा सबायफोरजोंबो जोङो लगायनानै जानाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ औ
औ दा नोंथां जोङो जोंनि लायजनायखौ एसेखिनिनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां दे
औ जागोन दे